खोनादों नोंथां।
औ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ आलुजों जावदैसोमोन नोंथां।
आदसा आदसा ओनथाङा दायो फ्रि ना?
उम। फ्रि फ्रि नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
ओ टपिकआनो बे जा टपिक-टपिकआनो जादों ओ जों जोंनि जिउखौ आथिखालाव जों माब्रै खुंलांनो हायोब्ला बा माब्रै जों जोंनि जिउखौ खुंलांनांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन हागोन ना? अ नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायना होदो।
जे जों जोंनि जिउ खौ खांनायनि थाखाय फा-फार्स्टआवनो जों जे आथिखालनि जुगाव थाखा फैसानि थाखा फैसानि जुग जे बे जों जेब्ला गावनि जिउखौ खांलांनो थाखाय थाखा फैसाफोरखौ खामायनानै लाग्रोनांगोन जे जों जोंनि जिउआव जिउखौ खांलांनो थाखाय जे जों सासे जाफुंसार सुबुं जाग्रोनांगोन जे जोंनाव थाखा फैसा थाग्रा जानांगोन। जोंनि गावनि जिउखौ खां-खांलांनो थाखाय गोबां गोबां खस्थ' आजारफ्राबो जों गावनि जिउखौ खांलांनांगौ जाखायो आरो जों गावनि जिउखौ खांलांनो थाखाय जों गावनि जिउखौ खांलांनो थाखाय गोबां हेंसा हेंसि जेंसि जेंलाफोरजोंबाबो सौसिलांनांगौ जायो आरो जों आथिखालनि जुगाव थाखा फैसा गैयाब्ला सुबुंनि जिउआ सुबुंनि जिउआ
सुबुंनि जिउआ खुंजालांनो हानायबो नङा आथिखालनि जुगाव। आथिखालनि जुगाव जे थाखा फैसानिसो जुग नालाय नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
मा होनदों नोंथां? औ नोंथां खोनादों दे। बुंबाय था आं खोनागासिनो।
दे आथिखालनि जुगावथ'
गोबां
माइ आबादफोर, फिथाइ सामथाइफोर फाननानैबो जों थाखा फैसाखौ मोननानै जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो गोबां आथिखालनि जुगाव गोबां थाखा फैसा खामायनायनिबो खामायनोबो हायो। जेरै गावनिनो दखानफोर माबा उम।
ओ नोंथां हागोन। जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि जे नखरफोर बेफोरखौ जों आथिखालनि जुगाव खुंलांनो थाखाय जोङो बेफोरबायदिनो जों नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो दखानफोर गेलामालफोर दखानफोर बेफोरबायदि गोबां बायदि बायदि जों ओ आबादफोर मावनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो जेरै जों ओ सबायबिमाखौनो होन बा भिन्दिखौनो होन बा फान्थावखौनो होन जों बेफोरबायदि जों गोबां मावनानै जों जोंनि जिउखौ आथिखालाव खुंलांलां खुंलांनो हायो जों दानि आथिखालनि जुगावथ बेफोरबायदिनो गोबां फेसिलिटिसफोर ओंखारबाय जेरै जों कम्पानिफ्राव जों जबफोर मावनानैबो जों खुंलांनो हायो। आरो जों बेफोरबायदिनो जों गामियारि जायोब्ला जों गामियारि जायोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो आबादफोर मावनानै जों खुंनो हायो जेरै जों सबाय बिमाखौनो होन सबाय बिमाखौ जों गायनानै आरो जे बे गायनानै जे बिथायाइफोर मोननाय जों बेफोरखौ बिथाइफोरखौ फाननानै जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जे ननि हिनजावफोर जे हिनजावफ्राबो जे गोबां बेफोरबायदिनो आथ दानि जुगाव सि दायो बेफोरबायदिनो गोबां सि दानानै गोबाङानो सि दायो जे जों बेफोरबायदिजोंबो जों जोंनि जिउफोरखौ खुंलांनो हायो जे आइजोफ्राबो गोबां मदद खालामनो हायो जे जिउ खुंलांनायाव जोंनि जिउ खुंनायाव आरो बेफोरबायदिनो माइ आबादफोर मावनानैबो जों जोंनि जिउ आरो जानाय मुवाफोरखौ जों बुथुमना लानो हायो जे जोंनि जिउ खुंलांनायाव जेन बेफोरबो गोबां मदद ओ होयो जे माइ फोर माइ गैयाब्लाथ जों दानि जुगाव जों माखौ जानो जों बेखायनो माइफोरखौ मावनानै जों जालांनो हायो जेरै माइखौ गायनो थाखाय गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो बेफोरबायदिनो हालौवग्रोनानै जोङो जे खोथियाफोर बेफोरखौ फोनानै जों खोथियाफोर फोखांनानै जोङो बे खोथियाफोरखौ फुनानै जों बेफोरबायदिजोंनो जों बेजोंनो जों गायनानै बेखौ गायनानै हानानै जों बेखौ फाननानैबो जों माइ फिथाइखौ फाननानैबो जों जोंनि जे फाननानै मोननाय जे बेसादफोर रां रुफाफोर बेफोरजों जोङो जोंनि जिउफोरखौ खुंलांनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां।
औ आरो बेफोरबायदिनो जोंनि गोबां जायफ्रा जायफोरनि नखर नखराव बेसेबां गैया बेफोरबायदि हा हु गैया जों बेफोर बिसोर जोङो ज जेरै जों हाजिराफोर मावनानै बेफोरबायदिनो जों गोबां जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो जेसेबां खस्थजोंबाबो जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आर नोंथां आरो ओ नोंथाङाबो ससे सम ससे बुंनो हागोन ना नोंथां? फोरमायनो हागोन ना औ नोंथाङा अब्ला दसे फोरमायना होबावगोन होननानै आं आसा खालामदों।
ए नोंथाङाथ बुंलांबाय। खोथाखो बेफोरथ सैथोआनो दा आथिखालनि जुगावथ गोबां गारि मथर बिरखं जाहाजफोर बेफोरबो आथिखालनि जुगाव दंसै। जे बेफोरजोव एसे मोजां सोलोंथाइ लानानै बेफोराव एसे हाबनानै थानानै जे मोननाय रांफोरा बेफोरबो जिउ खांनायाव गोबां हेफाजाब होयो आथिखाल जुगाव गोनां गोबां सलिनानैबो जे मोननाय रांफोर खौ संसार जानायफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरो आथिखालनि जुगाव जिउ खावलां जिउ खांलांनो थाखायबो गोबां हेफाजाब होयो आरो आथिखालनि जुगाव गोबांआ फ्राय गामियारि ओनसोलाव थाग्रा जे बे गामियारि ओनसोलनि थाग्रा सुबुंफोरा जे आबादफोर मावो। जुम आबादफोर मावो जे फिथाइ सामथाइफोर फानो बेफोरो बेफोरखौ जे फाननानै मोननाय रांफोरखो रांफोरजों जे सुबुङा आथिखालनि जुगाव फाननानै गावनि जिउ खांलांनो हायो आरो गावनि गथ' फिसफोरखौ गोसोथोनै लाखिनानै जिउखौ खांलांनो हायो आरो आथिखालनि जुगावथ' बयबो गोरों गोरायानो जाजोबखाबाय जे मावनो दांनो आबादफोर बेफोर
बेफोरजोंनो गोबां थाखा फैसा मोननानै गावनि संसारखौ जालांनो हायो जिउ खांलांनो हायो। नोंथाङा ससे फोरमायनो हाबावगोनना
हागोन हागोन नोंथां हागोन। जोङो जिउ खुंलांनायावथ' बेफोरबायदिनो ओ गाव गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जों बेफोरबादिनो गोबां आथिखालनि जुगाव ओ बेफोरबायदिनो जब्सफोर मावनानै आरो प्लास जोङो आबादफोर मावनानै गामियारि जायोब्ला आबादफो र मावनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरोना नोंथां ओ जोङो हमनानै ला जेरै जब्सफोर मावोब्ला जों ओ बेफोरबायदिनो गोबां जों मावनो हायो ओ आजिखालि गोबां फेसिलिटिसफोर ओंखार बाय हमना लायो जों जेरै दिफेन्सआवनो होन मायावनो होन जों गोबां बेफोरबायदि बो मावलांनो हायो आरो एसे एनै फरायनाय जायोब्ला जों बेफोरबायदिनो जब्सफ्राव एप्लाइ खामनानै जा माबा मोनसे कम्पानिफ्राव जों एप्लाइ खामनानै आरो जे एप्लाइ खामखांनायनि उनाव जे जब मोननायनि उनाव बेफोरजोंबो जबफोरजोंबो गोबां बेफोरबायदिनो जोंनि जिउफोरखौ खुंलांनो हायो बेफोरबायदिनो जों बेसाद बेसेनफोर रां रुफाफोर मोननायफोरखौ जों रां रुफा मोननायफोरजों जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जों खुंलांनो हायो ओ बे बेफोरबायदिनो जोंनि आइजोफ्राबो दानि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो मावथिखा आरो जि दानायफोर जों बेफोरजोंबो जोंनि आइजोफ्रा दिनै जि दानि जुगाव जिफोर दायो प्लास बेफोर बेफोरनि रां बेफोरखौ फाननानै मोननाय रां रुफाफोरजोंबो जोङो